हेल' नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां बुंनायसाय।
औ ओ नोंथांजों आंङो जोंनि मागो दमासिनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां? ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो दमासि खौ माबायदि ओ फालियो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ नंगौ नोंथां थारैनो औ जों मागो दमासिखौथ' जोंनिया मागो दानावनो फालिनाय
औ औ नंगौ नोंथां। औ।
जिबा खालार एबा जिब्रै खालारफोरनिबो जोङो गोबाङैनो बै मागो फोरबोखौ फालिनायखौ नुनो मोनो स' बेवहाय मागो फोरबो बुङोबाथाय जोङो जेनेबा ओम बै फिथा ओ फिथाफोर जानाय फिथा सौराय आरो लोगोसे जोङो बेवहाय बेनि अनगायैबो भेलागुर सावनाय नुनो मोनो जोङो जेब्ला
नंगौ नोंथां
औ बे मागो दाननि जोबथा बेयावहाय
औ औ
औ-औ
औ
औ औ
औ
बेहाय बे नि
औ औ-औ नंगौ नोंथां औ औ-औ-औ औ औ औ औ औ
औ
फायो नालाय माइरंफोरखौ